हेलौ
औ नोंथां
अ नोंथां खोनादों खोनादों होमबा जों दा बर'फोरनि बेस्ट सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनोसै होनबा न' नोंथां
औ औ सावरायनो औ नोंथां
अ
दा औ दा नोंथां आङो आयदाखौ नोंनो खोन्थाग्रोनि सोलोंथाइनि सायाव नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइनि सायाव औ दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनावहाय सोलोंथाइया माने जोंनि थाखाय जोबोद ओ गोनांथि नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
सोलोंथाइखौ जोंनो बयनोबो नांगौ गोग्गो सोलोंथाइखौ बयनोबो नांगौ नङा होमबा नोंथाङा दा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ जों सोलोंनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै ओ सोलोंथाइ होनोबा जोङो गियमा लेखानि सोलोंथाइ दं ओ गेलेनायनि सोलोंथाइ दं
औ
बिनिफ्राय मेथाइ खननाय बा अनेक रोखोमनि सोलोंथाइ दं नङा होमबा नोंथां
नंगौ बेफोरबायदिनो माखासे मावनाय दांनाय जेरैफोर औवानि माबाफोर बानायनाय बा दंफांनि माबाफोर बानायनाय बेफोर मोनसे सोलोंथाइ मोनसे
औ नोंथां औ बिनि बादाव बिनि गेजेरावहाय जोङो सोलोंथाइनिखौनो लाग्रोसै नङा होमबा नोंथां लेखा फरायनाय बिजाब फरायनाय जोंनो बिजाबाबो जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथि नङा होमबा नोंथां दा गिबियावनो जोंहा सासे मोजां मानसि बा सासे गावखौनो गावनि माबाखौहाय थांखि बा मोनसे माबा मोनसे ओ जिउखौहाय जाफुंसारनो देरहासार खालामनो थाखाय जोंनो लेखानि सोलोंथाइ नांगौ नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
गासिबो खामानियावनो जोंनो लेखानि सोलोंथाइखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां गानखौ खननाय होन बा मेथाइ रोजाबनाय बा ओ फुटबल गेलेनाय बिनि गेजेराव जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नङा होमबा सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंथाइखौ जोङो माबा मोनसे सोरखारि जब लानोब्ला माबा मोनसे गावनि माबाखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखायल' जोङो लेखानि सोलोंथाइखौ लाया नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ जों माने गावखौनो गावखौनो गोरों गोरा खालामनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ लायो जोङो
औ नोंथां। थारैनो सैथो औ बिनि थाखायनो जोंनाव सोलोंथाइखौ नांगौ आरोना आरो दानि दानि नैबे जुगखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि नैबे दानि जुगावहाय सोलोंथाइ सोलोंथाइ थायो आरो बे सोलोंथाइजों अनेक सुबुंफोरानो माने गोरों गोरा जालांबाय आरो जोबोर गोरों गोरा मानसिबो ओंखारनो हमबाय आरो ना जेरै डक्टर इन्जिनियार औ बेबायदिनो अनेक रोखोमनि आरोना बेफोरबायदि गियानि मानसिबो ओंखारबाय आरो जोंनो ओ गोग्गो सोलोंथाइखौ नांगौ मानो नांगौ होननानै बुङोबा जोङो सोलोंथाइयावहाय जोङो सोलोंथाइखौ लानानैनो जोङो जिउहाय माबा मोनसे गोग्गानो हायो बा माबा मोनसे जोङो जाफुंसार होनो हायो नङा होमबा जेरै जोङो मेथाइ रोजाबनोबो जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि माबा मोनसे जोङो सोलों थाइ गैयाब्ला जोङो ओ जिउआवहाय माने सौहैजोबनांगौ जे थांखिसिम सौहैनांगौ बे थांखिसिम सौहैनांगौआ बिराद गोब्राब जायो आरोना नोंथां। जोङो औ लेखा लिरनो रोङाब्ला जोङो माबा मोनसे खामानियाव बा माबा मोनसे हाबायावहाय जोङो माबा मोनसे खामानि मावनांगौब्ला जोङो लेखा फर बाब्ला गावनि नामखौनो लिरनो रोङाब्ला जों माबोरै जालायखो नङा होमबा नोंथां? बिनि थाखायनो जोङो बिनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरोना दा नोंथाङा सोलोंथाइनि बादैहै नोंथांनावहाय मा मा खेमखोथि बुंनो हायो आं नोंथांनि माखासे ओ खेंफोथिखौ आं खोनासंनो गोसो जादों आरोना नोंथां।
अ नोंथां जोङो बे सोलोंथाइ होनब्लाथ' जोङो ओ बिमा जों जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो सोलोङो गोबां बेनिफ्रायनो जोङो ओ राव राव राव बुंनो सोलोङो जोङो
औ
फ्राय दरा-देरबोला जोङो बिदिनो गोबां सोलोङो जोङो।
औ
जेरै माबायदि रायलायनांगो माखौ मा बुङो बेनिफ्राय जों सोलोंबोददों आरो जोङो बिनि उनाव जोङो स्कुल कलेजाव फरायनाय उनाव
जों गोबां बिदिनो मा होनो गुबुन गुबुन राव सोलोंनो हायो जोङो
औ
जों बे सोलोंथाइ गेजेरजोंनो जोङो गावनि जि ओ जिउ जिउखौ जों जिउ खुंनाय रा हा खौ जों दावगा‌ हायो आरो सोलोंथाइ थाब्ला जोङो ओ जिखौ जिखुनु माबाखौनो जों मावनो हायो सोलोंथों थाबोला रोंगौथि थाबोला जों सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जाम्बा जाना थायो आरो गुबुन ओ गुबुन सुबुंफोरजों माबाफोरजों जों बेफार फालांगि खालामनो थांबोलाब्ला जोंनि थाखाय मा जायो हेफाजाब जायो आरो सोलोंथाइ थाबोला सोलोंथाइ गैयाबा जों बेपार फालांगि मावनायाव जोबोद खस्थ' जायो जोंहा
औ नोंथां
नंगौ आरो जोङो सोलोंथाइखौ जोंनो नांथारगौ बे ओ सुबुं जिउआव थांना थानो थाखाय
औ नोंथां
आरो जोङो बिदिल नङा दि जों सोलोंथाइ जोङो फरा ओ फरायसालियाव थाङो फरायायो जोङो सा साख्रि बाख्रि मावनो थाखायल' नङा जोङो जों गावखौनो ओ मा बुङो बेखौ फोसाबनो थाखाय गावखौनो रोंखा राखा खालामनो थाखायबो जों फरायो जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायल नङा। जों गावखौनो गोरों गोरा खालामनो थाखाय आरो फराय सोलोंथाइखौ लाबोला मोनसे मा जायो नोंथांनो जेसेबां नों गोजौ थाखोसिम फरायगोन सोलोंथाइ लागोन एसेबांनो सुबुङा मोनसे धज' फायो
औ
धज्ज' सक्तिया डेभ्लप जायो सुबुंनाव
औ
बेफोरबायदिनो सासे मोजां सुबुं जानो हायो बे सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा जेरै मोजां समाजाव जेरैबायदि मोजां गोहोम खोख्लैयो मोजां खामानि दामानि मावनो हायो। फोरखो मोजाङै बुंनो हायो हामा खामानिफ्राय गोजानाव थानो हायो जों सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा
औ।
आरो जों सोलोंथाइ थाब्ला जों मोनसे गामि मोनसे जायगाखौ जों जौगाहोनो हायो। आरो जे गामियाव सोलोंथाइ सुबुंनि हारा बारा बारा थागोन बे गामि ओनसोलानो दावगागोन जिखुनु खामानिफोराव नो दावगायो। सोलोंथाइ बिनोथ' आथिखालावथ' बिगियानारि मुगाजों आबाद मावनो माव नोल्बाबो जोंनो सोलोंथाइ नांगोन। जों आबाद मोनसेखौ जोंनि बे गोनोखोआरि मुगायाव माबायदि मावनांगोन बेनि सायावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगोन माबायदि बाहायनांगोन हासारफोरखौ माबायदि हालिएवनो नांगोन माबायदि हायाव मोजां जागोन बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो।
औ।
गोदो गोदायथ' बिदिनो जोंनि हाफोराव गोबां हासार थानायखायनो गोदो गोदायथ' बेफोरखौ खामबानो जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि हासार खमायबाय जोंनि हा हुफोराव आबाद मावनो मोजां नंला बेफोरखौ माबायदि आबाद मावजागोन बेफोरनि सायाव जों सोलोंथाइ लानानै जों मोजां आबाद मावनो हायो आथिखालाव।
औ नोंथां औ।
सोलोंथाइ गैयाबा आथिखालाव मावनो हाया आरो बे सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव जोंनि माखासे आबादारिफोरा गोदोनि बायदिनो आबाद मावना मावनानै गोबां लस जानो गोनां जादों आथिखालाव जों नुनो मोनो बिनि थाखा य जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार जोंनि समाजाव सुबुं समाजाव जों थांना थासान्दि जिउआव
आरो जों सोलोंथाइ थाबोला जों गोबां जोंनि हादोरखौबो रायजोखौबो जों दावगा होनो हा यो नोंथां।
औ नोंथां औ।
अ नोंथांनि बायदि ब्ला जों सोलोंथाइखौ जोंनि जिआव मानो नांगोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना एसे?
औ नोंथां नोंथाङा दे जे बुंदों नोंथाङा थारैनो सैथोखौनो बुंदों। सोलोंथाइया जोंनि था खाय मोनसे जोबोद माने गोनांथार मोनसे मोनसे माबा आरोना बेयो मोनसे मा होनो बे खौ दायथ' आरोना जों सोलोंनांगोन सो लोंनो गोनांथार आरो सोलोंनांगोन आरो जोङो रोङैफोरखौ फोरोंलांनांगोन बियो जोंनि दायथ' नङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों। सोलोंथाइनि गेजेरजों जेरै आबाद मावनायफोरावबो जोङो सोलोंथाइ नां गौ जायो नङाब्ला नङाब्ला माखसे माने आबादफोरखौहाय जोङो जिबायदि मोननांगौमोन बेखौ जों मोननो हानाय नङा। आरो लस जागोन बे बे खोथाखौ नोंथाङा बुंदों थारैनो सैथो माने सोलोंथाइजोंसो जोङो माखासे मा गुन माखासे माखासे बुस्थुफोर खौ जों मोननो हायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बुंदोंमोन सिगांबो खबाइ हेबनाय बा जेखाइ हेबनाय बा माबा मोनसे इन्दि इन्दि खुन्दुंनि माबा मोनसे खुन्दुं लुनाय इन्दि फिथोबजों खुन्दुं लुनाय बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोङाबा रोङा आरोना। जेरै औ। औवाखौ खबायखौ माबोरै हेबगोन जोङो खबायखौ माबोरै हेबगोन खबायखौ मानिफ्राय जोङो हेबनानै मोनो बेखौ जोङो सोलोंनांगोन नङा। होमबा नोंथां जेरै गिबियावनो खबाइ हेबनो थाखाय जोंनो औवा नांगोन औवा खाथिखौ माबोरै सैयो औवा खाथिखौ माबोरै हेबो बिनि बादै जोङो सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो सोरनिफ्रायबा नुनानै सोलोंब्लासो बा गोसो जानानै सोलोंब्लासो जोङो बेखौहाय खबायखौ जेखायखौ माबोरै हेबगोन बे हेबनायनि माखासे सोलोंथाइफोरखौ जोङो मोननानै जोंङो हेबनो हागोन बा सोलोंनानै जोङो ओ साक्सेसफुल खालामनो हागोन नङा होनबा नोंथां औ नोंथा औ बेनि थाखायनो सोलोंथाइया गोनांथार जाहैबाय दा सोलोंथाइखौ जोंनो बयनोबो नांगौ रोङै फोरनो जों फोरोंनांगौ नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथाङाबो नोंथाङा माबा फोर बुंबावगोन नामा नोंथा
बुंगोन माने जों जोंनि आथिखालाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनो सोलोंथाइ होनाया जोबोर गोनांथार नोंथां आरो सोलोंथाइजोंसो जोङो दावगानो हागोन आरो जोंनि समाजखौ जों सोलायनो हागोन
औ नोंथा
जेब्लासिम जों सोलोंथाइ गोनां जाया अब्लासिम जों खामानि हामा खामानि दामानिफोराव माने हाबना थायो आरो सुबुंफोरा जौ जुवा लोंनाय जेरै मेरै न' बां साब सिखोन लाखियि।
औ।
न'खर मोनसे सलायनो हायै नांलाय खमलाय न'राव जौ जुवाजों बेफोरबायदि जायो आरो सोलोंथाइ मोजाङै मोनाब्ला।
औ नोंथां औ
बेबायदिनो मोनसे गामि समाजा बिदिनो गाज्रि जाङो बेनिखायनो आं सानोदि दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सोलोंथाइ लाहोनाया जोबोद गोनांथार आरो सोलोंथाइखौ जों लाब्लासो जोङो जोंनि समाज जों लोगोसे जोंनि जिउ राहाखौ मोजां खुंलांनो हागोन।
औ औ थारैनो सैथो नोंथां
होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय जोङो दोनथ'नोसै ना।
औ नोंथांनिफ्राय आङो सोलों थाइनि सोमोन्दै सोलोंथाइनि बादै माखासे खोथा मिथिनो मोननानै आं जोबोद गो जोननाय मोनबाय नोंथां
आंबो आंबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां आंबो गोबां मिथियि खोथाफोरखौ मिथिनो हाबाय नोंथांनि
औ औ नोंथां बिदिब्ला औ गोजोन्थों नोंथां